हेलौ हेल'
हेल'
हेलौ औ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों नोंथां।
ओ ओरैनो दासान्दि नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलिगासिनो? दाथ' जोबोद गरम।
औ। जोंनि ओनसोलावथ' गरमखौनो होनजागोन। अब्लाबो बांसिन नुनो मोनदों।
आदसा ओ औ दा बे समाव आङो नोंथांनाव मोननैसो सोंलु सोंनो होनना सानदों नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना? ओ जोंनि जिथु बर' हारि बर' हारिनि गेजेराव औ बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोननि समनिफ्रा ओ रायजो जाबोनायनि सोमोन्दै नों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनि बर' हारिनि गेजेर जेरावथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बा आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो बांसिन आबाद मावनायनायखौ नुनो मोनदों आरो दासि सिमबो मानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आबादखौनो मेन हिसाबै जों बुंनो हायो मानोना गामि ओनसोल ओ ओनसोलावथ' फ्राय
औ।
दानि जि जौखोन्दोखौनो जोङो आबाद मावनानैखौ नुनो मोनो बेनिनो ब जौन बा जि जौखोन्दोआ जोङो खायफा खायफा गामियाव नुनो मोनदों आरो लोगोसे जिजौ खोन्दो हागोन बे फार फालांगि
औ औ।
लोगोसे दंबावो आबाद मावनाय नि बिथिङाव गोस खोनो औ बर'आ फोराबो माने न'खराव फिसा बे बेफार फालांगि मावनायखौ नु नुनो मोनदों नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ
जिउखौ एसे फोरमायनानै होदो?
ओनसोलावथ' दासान्दि ओ बेफोरबायदि नोंथां बुंनाय बायदिनो बर' हारि हिसाबै ओ न'आवनो गोबां बिबांनि बेफोरबायदि बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावनानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों। जेरैबायदि न'आवनो थानानै ओ न'नि ओ खाथिनि लांगोनाफोरावनो बेफोरबायदि एसे एनै हायावनो आबाद मावनानै बायदिसिना जेरै ओ बिलाइ मैगं-थाइगं लाइ ला फा, मुला ओ लेस्रा, कार क्रेल फान्थाव बिलाथि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि फिसा फिसा आबाद मावनानै ओ हाथाय बाजाराव फानहैनानै रां खामायनानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों। आह लोगोसे जोंनि बर' हारिनि बयनिख्रुइ साबसिन एंगार फ्राय आबाद होनना बुंङोब्ला माइ आबाद माइ आबादखौ जोंङो बोसोराव खेबसे मावनाय जायो। बेजोंनो जोंङो बोसोरसेनि जानाय माइरं खौ जोंङो बुथुमनानै लानाय जायो, बे बेफोर बायदिनो जिउ खुंनायखौ जिउ खुंनायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनाय नुनो मोनदों आरो।
आओ थारैनो बेफोर बाथ्राया औ औ खोनादों नोंथां।
औ
जेराव बो उम गाहाय आबाद हिसाबै माइयानो माइखौनो मेन होननानै जों सोलाव माइनि थाखाय गोबां ओ माइनि थाखाय साबजाथाव होननानै जों आबादा जेरै जायो जेनेबा अखा नांगौ जायो बा बेनि थाखाय ओ हाब्रु हा नांगौ जायो जोंनि ओनसोलाव माने हाब्रु हा हामा माथा हा बे बेफोर माने आबादनि थाखाय माइ आबादनि
अ औ
औ मोजां थोजासे रोखोमनि दङ बेनि-
औ
लेस्रा जिंखा माने उफ्रा आबाद होननानै जों बुंनो हायो बेखौ माने माइ आबाद जायि बोरि हायाव माने बेफोर आबाद खौ मावनानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो
औ
नि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव मा मा फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो एसे फोरमायनानै होनो हागोनना
औ दाथ जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोरनि फिथाइ सामथाइ होनना बुङोब्ला ओ बुंनांगोन आं थाइजौ ओ थालिर ओ बिदिनो लिसु फिथाइ बिदिनो ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव बुङोब्ला थाइसुम बिदिनो फिसा फिसा फान्थाव बेफोरबायदि नु-नुनो मोनो आरो
औ थारैनो बै थाइजौ औ खोना खोनादों नोंथां बै थाइजौ खान्थाल बेफोर माने बे आनार फोर माने दैज्लां बोथोरनि गाहाय फिथाइ सामथायाइ होनाय गोन जायखौ जानो मोनाबा बा बुंनि ओ माबा आद्रा थानाय थानाय बेफोरबायदि मोन साननो हायो आरो ना
औ औ ओह दाथ नोंथां बुंनाय जाखिनि फिथाइ सामथाइ बेखौ खौ जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोम रोखोमै ओ नुनो मोनो आरो मोनो बेफोरनि ओ फिथाइनि थावनायफोरखौबो आं मोनथिजोबो माने होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावनो दं नालाय बेखायनो आं जानोबो मोनबाय आरो बेफोर फिथाइ सामथाइखौ बाजारावबो जों दिहुननाय फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो दासा सान्दि खाथि खालायाव थानाय बाजारफोर दं नामा?
औ जोंनि। ओनसोलाव बाजार। दङ बेनिनो खाथिसिनावबो मोनसे बाजार दङ बेवहाय। रोखोमनि। जोंनि गामि ओनसोलनिफ्रायनो आबाद मावनाय बेफोरखौ माने। जोंनि आबादारिफोरनि आबाफोरखौ जेनेबा जोङो जों आबादारिफोरा दिहुननाय माइ बे
औ।
थाइ। दंबावो थायसुम।
माने गोजान जायगायाव फानहैयो बेफोरबायदि मोनसे। सुबिदा दङ जानो हागौ नोंथांमोननि सोलावबो बेफोरबायदि। बेफार फालांगिया जायो।
औ दा नोंथांमोननि बै खाथि खाला थानाय बाजाराव मा रोखोमनि ओ जाग्रा मैगं थाइगं ओंखारो नोंथाङा बुंनो हागोन ना एसे।
औ। बुंनो हागोन जोंनि ओनसोलाव। बाव गामिनिफ्राय मोननाय। ओ बांसिनानो। ओ रासाय होयि जिबारि हा साजोंनो बानायनाय जायो। बांसिन जोंनि ओन सोलाव मोननायखौ माने फ्रेस होननानै। जों बुंनो हायो जाय जोंनि देहा। खौ गोग्गोयै लाखिनायाव मदद। खालामो गोजान गोजाननि। ओमफ्राय फैनाय फ्राथ' बांसिन रा सायनारि हा रजों बानायनाय जायो नंआ होनबा? सोलाव मोननाय बै बाजारनि मैगं थाइगंफोरा बांसि सिन गोथां मैगं थाइगंआव गोग्लैयो जाय जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखियो। आरो जोंनि ओनसोल बोय फिथाइ सामथाइखौबो बांसिन मोजांखौनो मोनो जेनेबा जोंनि ओनसोलाव टर्मुस आबादबो मावनाय जायोमोन बेहाय बांद्राय केमिकेल होनाय जाया होननानै गोबां सुबुंफोरानो बुंसोलायदों आरो गोदैबो जायो सिनो जों गोजाननिफ्राय फैनाय फिथाइ सामथाइनिख्रुइ बे टरमुस बिदि होननानै माने सुबुंफोरा बुंसिन बुं सोलायदों माने
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जाय खिनि फोरमायबाय नोंथांमोननि ओनसोलनि सोमोन्दै आं मोजां मोनदों जोबोद मोजां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि मैगं थाइगं मोनो होननानै जोबोद मोजां सानदों दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बांसिनै बर' हारि बा गुबुन हारि बेफोरबायदिनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा बर' हारि आरो गुबुन हारि माबोरै गोरोबलायनाय थायो ना एसे
औ जोंनि ओनसोलाव औ जोंनि ओनसोलाव थ' गासैबो गोरोबलायनानै थायो गासैब बो माहारियानो खौसेयै दङ होननानै जों बुंनो हागोन बिसोरबो बिसोरनि ओ आबाद मावो बा जोङो रायलायनायनि बिथिङावनो गोरोब लायो आरो बिसोर बिसोरबो जोंनि माहारिखौ मोजां मोनो जोंबो बिसोरनि माहारिखौ मोजां मोनो बिसोरबो गावसोरनि गाननाय जोमनाय राव थुनलाइ गासैखौबो लानानै थांनानै दं। जोंबो जोंनिखौ जेरैहाय खाम सिफुं बा गासैनिबो बिथिङावनो हारिमुनि बिथिं जानाय लोंनायनि बिथिं बा थुनलाइनि बिथिं गासैयावबो जोङो जोंनिखौ जेरै दावगालांहोनो नाजागासिनो दं बिसोरबो दावगालांहोनो नाजागासिनो दङ आरो बुंनो थाङोब जोंनि जों बेफोरबायदि माहारि लानानै बेफोरबायदि गोरोबलायैखौ नुनो मोनाखै बेफोरबायदिनो सोलिलांनांगोन जों गोदोनिफ्राय जेरै सोलिबोदों गोरोब अनलायनानै ओ जानो हागौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दङ?
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गुबुन हारि आरो जोंनि बर' हारि ओ बिदिनो गोरोबलायनानै जोंनि खाथि खाला जाखिनि हाथाइ बाजार बा गुबुन बायदिसिना बेफोरबायदि मेहेरगोनां हाबाफारिफोराव ज' ज' लोगो नांलायनानै जों खामानि मावनाय खौ नुनो मोनो ओ गुबुन हारिनि बिथांमोनाबो गावसोरनि खामानिख दो मावलाङो जेरैबायदि जोंनि हारिनि सुबुंफोराबो गावबा गावनि मावनांगौ खामानिखौ ज' ज' गोसो होलायनानै माव बिदिनो मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि गेजेर आव बिदि बाथ्रा दान्थे बिदान थे जानायख' खौ जों नुनो मोना ओ मोजाङै सोलिलांनायखौ नुनो मोनदों। दासान्दि औ दा नोंथांमोननि बेफोरबायदि औ औ ओ नोंथांमोननि खाथि खाला थानाय बाजारफोरावबो बेफोरबायदिनो सोलि सो सोलियोना ओ गोरोबलायनानै?
औ औ सोलियो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बाजार होननानै बुङोब्लाथ गोबां रोखोमनि सुबुं फैगोन नङा होमबा बेवहाय ओब फानगिरियाबो गुबुनबो जानो हागौ बा जोंनि या जोंनिबो जानो हागौ जोंनि माहारिनिब बो बेवहाय ओ जेबो बेले जे जाथायखौ जों नुन मोनाखै। गासिबो माने बाइक ग्रायाबो गुबुन बेलेग गुबुननिखौ बायगोन फानग्राबो जायनोबाबो फानगोन बेफ फोरबायदि माने लायनाय मोनसे थासारिखौ ओ जों नुनो मोनो लोगोसेनो
बेफोबायदि जायोब्ला माने जोंनि रायलायनाय बेफोरनि बागै एसे मोजांसिनसो जानायखौज जों नुनो मोनो हाथाय बाजाराव बेबायदि गुबुन माहारिनि सुबुं लोगो मोनोब्ला जोंनि औ
रायज्लायनानै जोबोद ओ मोजां मोनबाय इयुनाव नों थांखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै ओ आसा थिनाय थाबाय गोजोन्थों।